औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रिय ना?
औ नोंथां फ्रि।
अ अब्ला जि जुनारनि बागै सावरायसै। नोंथांजों बिदिनो जिब जुनार होननानै बुङोब्ला बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां जिब जुनारफोर मोननाय जायो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बांसिन जेनेबा जोंनि जेनेबा जोंनि न'आव फिसिनाय जायो बिदिनो दाउ अमा सैमा बोरमा मावजि हांसो बेखौ मानिे जोंनि न'आव फिसिनाय जायो ओमफफ्राय बेफोरखौ बिदिनो गिबियावनो बिदिनो मोसौ मोसौ होनानै बुङोबा मोसौखौथ' बयनिबो गामियाव मासे नङा मासे जों जोंथ' बय नुखायो बिदिनो मोसौ हालुवाखौ जोङो हालेौवनो थाखाय फिसिनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मोसौ गाय गाया गाइखेर होयो। बिदिनो मोसौआ गांसो जानानै थांनानै थायो ओमफ्राय बिदिनो मोसौनि गाबा गोबां आलादा आलादा आलादा जायो बिदिनो बांसिन जोंनि गामि ओनसोलाव गोमो गुफुर आरो गोसोम बेफोरखौ ओमफफ्राय बांसिन नुनो मोनो लोगोसे फाख्रा सिख्रा बिसोर गाबखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो बिदिनो ओमफ्राय मोसौ मोसौखौ फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय रां आरजिनो थाखाय बेखौ फिसिनाय जादों मोसौखौ जेनेबा न'फ्राव मालाबाफोर मोनसे जाब्रबथायफोर जायोबा रांनि गोनांथि फि जायोबा बेफोरखौ फाननानै माने रां आरजिनो थाखाय फिसिनाय जादों। ओमफफ्राय बिदिनो मोसौनि जा गोबोरखि गोबोरखिखौ जों हासार होननानैबो बुंनाय जायो मोसौनि जा गोबोरखिखौ जोङो मैगं मैगं थाइगंफोराव जोङो सारलानानै होयोब्ला मैगंफ्रा मानिे थाब रज'यो बिदिनो ओमफफ्राय मानि बिनि थावनाय बिनि रस गोनां जायो बिदिनो ओमफफ्राय बेफोरबायदि हासार गोनां मोसौनि खिनि जेनेबा जे हासार बेफोरनि सारलानाय जेनेबा बेफोरनि हासारजों जे थांनाय मैगं थाइगंफोर बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाव गोबां माबा जायो जोंनि देहाखौ गोबां ओ सक्ति होयो बेफोर बेफोरबायदिया माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि बेफोर हासारनिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफ्रा ओमफ्राय बिदिनो सैमा सैमाखौ फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय सैमाखौ जोङो बयनिबो न'फोराव जों बांसिन नुनो मोनो माने बयनिबो न'आव मासे मासे थानाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो बिदिनो सैमाखौ हरफ्राव जेनेबा सिखाव सोरबाफोर मानसि फैदोंबा सिनायफोर मानसि सोर फैदोंबा सिखाव दाखाथिफोरा जेनेबा दोन सम्फथि खावनानै लांनो फैदोंबा बेफोरखौ सैमाया मानि सोंनानै मान सिगिनानै मान खारहोयो बेफोरबायदिनि थाखाय मानिे सैमाखौ फिसिनाय जादों जोंनियाव ओमफफ्राय बिदिनो सैमाया बिदिनो ओंखाम बायदिसिना होनानै मानिे बेखौ फोथांनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो मावजि मावजि होननानै बुंङब्ला मावाउजिखौ फिसिनाया ओ बिदिनो न'फोराव बिदिनो जोङो एन्जर खांख'मा बेफोरखौथ' जोङो बयनिबो न'आव नुखायोगोन होनजायो। माने बेफोरो जोंनि गोबां खहा खालामो जेरै गस्ला अरसिनाय बिदिनो माइरंफोर बस्ला अरसिनानै माइरं जानाय बावनो जानानै बावनो थिनानै गालांनाय माने गोबां बायदिसिना खालामना गालाङो आरो ना गोबां लेथ्रा मावजि खांखुमा बेफोरो बा बेफोरखौ मावजिया नुबोला माने बुथार बुथार नागिर नागिर खना खनला नागिरनानै बुथार आर ना जायनि जाउनाव मावजि आरो खांखुमाखौ जों नुनो मोना जायनि जाहोनाव जोङो मावजिखौ फिसिनाय जायो बिदिनो बोरमा होननानै बुङोब्ला जोङो बोरमाखौ फिसिनाया ओ बोरमाखौ जों जायोबो ओमफ्राय बिदिनो बोरमाखौ बांसिन आथिखालाव जोङो रां खामायनो थाखाय फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो बोरमा मेन्दा बोरमाया गोबां ओ आलदा आलदा थायो बिदिनो बोरमा मेन्दा बोरमा
बिदिनो गोबां ओ गाबनिबो थायो गोमो ओ गोमो गोसोम गुफुर ओमफ्राय बिदिनो बोरमा मेन्दाखौ बांसिन गुफुरखौ नुयो जोङो गुफुरानोखा बिदिनो बिनि जा बोरमा मेन्दानि बिगुरफोरदों जों गुदुं सि बेफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे ओ बोरमाखौ फाननानै फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो दंबावो लोगोसे अमा अमाखौ ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरखौनो गा बयनिबो गामि गामि मान मानि ओ अमा मासे फिसिनाय बांसिनानो जों नुनो मोनो अमाखौ जोङो बांसिन जानो गोथाव मोनो बिदिनो अमाखौ जों बांसिन जानायाव बाहायनाय जायो। लोगोसे खायफा मानसिफोरा जा बेखौ अमाखौ गोबां बिदिनो अमा फिसिना फालां फालांगि खालामनानै रां आरजियो बेजोंबो अमाजोंबो आथिखालाव गोबां अमा फार्म बारनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे बिदिनो दाउ होननानै बुङोब्ला दाउखौबो जोङो जायो बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो दाउखौबो फार्म बानायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो लोगोसे बिदिनो दाउखौ ओ गोबां दाउ फिसिनायजों लोगोसे जा दाउआ बिदै दैयो बेफोर बिदैजोंबो जोङो ओ बिदैखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो माने आथिखालाव माने बांसिन जिब जुनारखौ फिसिनायनि जानो जाबाय जोङो रां आरजिनो थाखाय जोङो बांसिन ओ जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो बिदिनो माने गोबां जिब जुनार फिसियो औ नोंथां
अ नोंथाङाथ' बुङो सावरायनो सानदोंमोन माने जिब जुनारनि सायावनो
औ नोंथाङाबो एसे जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं मा मा जिब जुनार मोनो बेफोरखौ मानि थाखाय जेनेबा नोंथांमोनसिखौ मानो फिसिनाय जायो बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होदो
जोंनि थिंजायमा गोबांहाय जिब जुनार मोननाय जायो आरो जेरैहाय जोंनो मोनो ओ सैमा अमा बोरमा दाउ मावजि मैसो मोसौ मैदेर मोख्रा गान्दा मै फोरो मोननाय जायो आरो आरोबाव जोंनाहाय माखासे दाावहारिनिबो मोननाय जायो जेरै दाावराइ दाउस्रि सि बाथ' दाउ मैना हांसो जेरै न'आव फिसिग्रा दाउ बेफोरो आरो नोंथाङानो सिगाङावहाय गोबाङैनो मोजाङैनो बेखेवलांखाबाय बुंलांखाबाय जेनेबा जोङो अमा अमा होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि मोनसे। जोङो बरनि मोनसे मासे जेनेबा फिसिग्रा जुनार। अमाखौ फिसिनानै आथिखालावहाय जोङो। गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नोंथाङाबो बुंखादोंमोन।
औ
आथिखालाव मा गोबां मानसिफ्रानो अमा फिसिनानैहाय जोङो नख खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
जोंनि बरफ्राथ आरोबाव बांसिन अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा हारिखा।
औ औ
आरोबाव दङ जोंआहाय बोरमा बोरमाखौबो। जोङो गोबां फिसियो बोरमानि गाबाहाय गोसोम बियो गांसो जायो। बिनि खियाबो जोङो बेखौबो हासार हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो। आरोबाव दङ जोंहाहाय मोसौ। नोंथाङाबो बुंखाबायमोन सिगाङाव थेवब्लाबो आं एसे मोसौआबो बेबायदिनो गांसो जाग्रा जाथोसे जुनार आर ना बियो आथिं थंब्रै। जोङो बेखौहाय एसे जाथिब्रोम गोसोम आरो खायफा खायफा गुफुर गाबनि थायो जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो। जोङो गाइखेर फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो जोंनिओ नसेलावहाय मा गोबां मोसौनि। जेनेबा मोसौ बाथोन खालामनानैहाय गोबां रां आर फिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
मोसौवा गयखेर होनायनि अनगायैबो जोङो मा मोसौ हालुवाजों जोंनि बरफोराहाय मा? दैज्लां सेफा मानि हालेवनानै जोङो आबाद थिखोनायखौबो जों नुनो मोनो आर ना। बेबायदि एखे रोखोमैनो जेरै जोङो मैसो मैसोनिफ्रायबो जोङो गाय खेर मोननाय जायो मैसोनि गाबाहाय माने गोसोमानो जायो बेबो आथिं थांब्रै जुनार। बेबो गांसो जायो बिनि खियाबबो मोज मोजां हासार बेखौ जोङो आबादफोराव होयोब्ला आबादफोराहाय मोजां जायो। मैसोजोंहाय हालवनाय ज मोसौजों हालेवो बेबायदिनो मैस जोंबोहाय जोङो हालेवनाय जायो।
आरोबाव दङ जोंहाहाय। जेनेबा सैमा मावजि बेफोरखौ। जोङो बर नखरावहाय नुनाय मोननाय जायो। सैमाखौ जोङो जेनेबा मालाबा समाव सिखाव दा सिखावफोर जेनेबा सोरबा मानसि गाज्रिबो फैयोब्ला बेफोरखौ बेंफैनो थाखाय जोङो सैमाखौहाय फिसिनाय जायो। आरो आथिखालावहाय मासिमाखौ ओरैनो समायनायनि थाखाय नखर समायनायनि थाखायबो जों फिसिनायखौ। खौ नुनो मोनो जेरै सैमा बिलाथिफोर बेफोरो आरो आरोबाव दङ जाहाय मावाउजि। मावाउजिखौबो जोङो बेबायदिनो नआव जानाय जेनेबा बर नखरफ्राथ माइ। खौ दोनथुमखायो नालाय बे माइखौहाय जेनेबा। आद्रि जायैनि थाखाय एन्जरफोर हमनो थाखाय आरो नआव। जेनेबा थानाय
बेफोरबायदिनो खांखमा बायदिफोरखौबो हमनो थाखाय जोङो मावजिफोरखौ फिसिनाय जायो आरो।
औ।
आरो दङ जोंआहाय माखासे समायहोग्रा जोंनि बर' न'खरखौ समायहोग्रा समायहोनो थाखाय माखासे दाउफोरखौ फिसिनाय जायो आरो। जेरै दाउरराय दाउ दाउस्रि बाथ' दाउ मैना। दाउस्रि बाथ' दाउ मनिया जोङो बेफोरो राव राय्लायग्रा जाथोसे दाउ। बेखौ जोङो बर' न'खराव समायनायनि थाखायबो फिनाय जायो।
औ।
आरोहाय दङ जोंहाय दाउ आरो हांसो दाउ आरो हांसोखौ बर'फोरा मा? बिनि बेदर जानो थाखाय आरो बिनि बिदि खौ जानो थाखाय़ फिसिनाय जायो आरो, आथीखालाउ मा? दाउनि फार्म खालामनानैबो दाउ हांसोनि फार्म खालामनानैबो ओ जोङो फाननो हायो आरो, आरो बेफोरखौ खौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। दाउ आरो हांसोनि बे बिदैखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
आरो बिनि अनगायैबो दङ जोंाहाय जोंनि ओनसोलाव मोननाय माखासे जुना जेरै मैदेर मैदेराबो जोंनि ओरै खाथि खाथि जायगाफ्रावनो जोङो फैबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरोबाव दङ जोंाहाय मोख्रा मोख्राखौथ' जोङो जोंनि ओनसोलावनो जोङो नुबाय थानाय जाखायो।
आरोबाव दङ जोङहा गाहाय मै मैयाबो जोंनि ओरै ओनसोलावनो जोङो नुबाय थानाय जाथोसे रोखोमनि जुनार आरो बेबो। आरोबाव दङ जोंहाहाय गान्दा। जाय गान्दाया जोंनि आसामावनो मुंदांखा। गसे गंगोनां गान्दानि थाखाय। बेफोरखौहाय जोङो मोननाय जायो आरोबाव जोंनि ओनसोलावहाय फिसिबावो जाहैबाय गराइ गराइखौबो आथिखालाव जों खायफा साफा सानै सुबुंफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो।
आरोबाव बे गरायजोंबोहाय माने खायफा थाइबा मानसिफोराहाय मा हाल एवनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। आरो दङ जोंाहाय सेसा सेसाखौबो आथिखालाव बर' सुबुंफोराबो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां सावरायनायखौ बावनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।